मा खालामबाय थादो दङ आं ओरैनो जिरायनानै नोंलाय मा खालामदो
हेलौ
नों मा खालामदो नोङो
आं आरो
नोंथ' बिराद मेगं थाइगं गायसैमोनलै मा मा मावगासिनो दं नों दा
आं थ दा दैज्लां आंनि दो ओमफ्राय एबार दानि
ए माबायदि गायदो नोङो
खोनादों ना
दा खुसेरखौ माबायदि गायदों नोङो खुसेरखौ
खोल
खोनादों
ओ औ मा सोंदोंमोन नों मा सोंदोंमोन नोंङो आंनाव अ खुसेरखो खुसेरखौथ' एसे बैसागो टाइमावनो गायनाय जायो ओमफाय खुसेर गायनायनि थाखाय नोङो हाखौ एयामोनबा मोजां जायो आरो ओ मोजाङै एवबाय
आ
एवनानै बेनिफ्राय आङो अर्गेन हासार बेनो होदो माबानि ओ मोस न'आवनो बानायनाय ओमफाय फार्स्टआव एवखांनानै हाग्रा थैनायनि मुलि होबाय मुलि होखांनायनि उनाव साननैसो राननो होबाय राननो होननानै ओमफाय हासारखौ होबाय हासार होनानै आलि लाइन मोननै माने एखमबाबो सारि फुटसो गुवार गुवार आलि गोजौ खालामनानै माथावरि खालामनानै लाइन मोननै गायदो खुसेरखो ओमफाय दाथ' रज'बायानो रज'जोबफ्रामबाय ओमफाय हाग्रा जाबावोबा माखासे थे ओ मा होनो मुलिफोर बाहायनो हायो नोङो
रासायनारि हासार बाहायनाय जादों नामा नों आबाद मावनायाव गोबां रोखोम
औ औ द औ दखान दखाननिफ्राय लाबोनानै बाहायनाय जादों
हासार होवाबाथ' बारा मोजां जानो हागौ
ओ माने ओ ना ओखायनो
ओरैनो मा मा हासार बायनाय जायो रासायनारि
रासायनारि हासारखो बाहायनां जायो आरो ना हाग्राया खालाम
ओरैनो इउरियाफोर पटासफोर होयोना
औ औ होनाय जायो
आरो मोसौ खिबो बायनाय जायो जानो हागौ
औ मोसौ खि बाहायनाय जायो
मोसौ खियाव मोसौ खिया माबायदि हासार नों मिथिगौना मिथिया?
थ ओ जेनबा माबायदि हासार जोंनि ओ निजा बानायनाय बायदि
नामा?
नोङा नोङा बिदि नङा ओ फार्स्टाव नोङो मोनसे जायगायाव दोनग्रोबाय जेनेबा नोङो टेंकिफोरबो बाहायनो हायो नोङाबा नों हाखर जावनानैबो बाहायनो हायो। टेंकिफोर बाहायाबा जेनेबा प्लास्टिकनि टेंकिथ' मोनोना आजिखालि ओमफ्राय बेफोरावबो नोङो गारना दोनबाथाय नोङो मोसौ खिखौल' गारनो नङा बेलेग जाबोर जोथोरफोरबो गारनानै नों बानायनो हायो हासारखो ओमफाय मोसौखिनि अर्गेनिक मोसौनिल' नांगौबाथाय मोसौ खिखौ नोङो हाखर जावनाबो बाहायनो हायो जेनेबा हाखर जावनानै गारना दोनबाय गारना दोनबाय बोसोरसे उनाव बियो हासार जाना थायो बेखौ नोङो लांनानै दुब्लिफोरावबो हैनो हायो माइ माइयानो जा नोङो जायखिजाया खेथियावनो जा बाहायनो हायो आरो
आ
नोंथां मोननिथिं मेगं गायोना गाया?
गायो गायो गायदो आं आंथ' गोदाम मोनबासो मेगं गायना दोनदो दां थास' जाबाय थारुन थारुनखो गायनायाव माने आं थास' बिबार दा
अ'
थास' बिबाराबो ओरैनो मुथा ब्रैजि रां मोननो हादों।
अ' मुथासेयाव खैथासो होनाय जायो?
मुथासेयाव बारा होआ मोनबासो होयो आर' बारबासो होनाय जायो बे बारबाखो बाजाराव ब्रैजि रां मोनो दा ब्रैजि रां
ब्रैजि रां ओमबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफाय बेदरखौबो फानगोन ना उनाव?
बेदरखौबो फाननाय जागोन आरो नै ओ बिफांखौबो बिलाइखोबो थास' ओ अमानि थाखाय आदार बायनानै लाङि मानसिफोरा बेयावबो माने आं फानहरो आरो
ओम मोजाङानो ओमफाय आरो मा खेथि मावबावो नोंसोरनिथिं माबायदि गायनाय जायो थास'खौ
थास'खौ हालेवबाय हालेवनानै माने मैजो बोनानै बियो थास' बेदरखो होनानै फबफिननांगो जायो। फिननायनि उनाव बे सायाव माने गोजौ मोनसे बाथि बायदि बानायनानै होयो आरो बाथि बानायना होनायनि उनाव बेहाय जिगाब बेबा मायबा मोनसे आलि आलि
अ।
बेहाय माने जिगाबफोर बनानै जिगाब फोबाय आरो सायाव आरामसे होमबानिया हाग्रायाबो खम जायो।
अ।
हाग्रा खम जाबाथाय माने फिफाङा बोलो मोनो माने जौनो मोजाङै।
जि ओ जिगाबनि अनगा ओ बेसरफोरनि ओ साबबाखोबो होनाय नुदों आं अबावबा।
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया नंगौ बियो माने बेसर साख्लिबो होजायो सबायबो होजायो बेफोरबायदिनो ओ जिगाब ओ नाराबो होजायो गुबुन गुबुन।
ओम।
आरो भिन बानलुबो गायदों आं। बानलुआबो दं बा बिगासो दं।
अ बा बिगायाव बेसेबांसो थांदो ओरैनो फैसाया?
फैसायाथ' एसे नोंङा। ट्रेक्टराबोथ' न'आवनो माने बाहायनाय जायो न'निनो बाहायनाय जायो। बेयाव थाव सोबाय हालेवबाय।
उम
इनिफ्राय हालौवनानै फुलि बायना लाबोनांगौ फुलिया माने जावायनोबो हायो। फुलिखो गोसोबा।
औ। औ औ।
जावबायनानै दडाइरेक्ट गायबाथ' नों हारसिंबो गायनो हायो माने। लासै लासै गायलांबाय थाबानो जाबाय आरो हायोबा बे प्लास्टिक मोनोना मोनसे
उम।
मालसिं पेपार होननानै बुङो बिखौ।
ओम।
मालसिं पेपारखौ खोबना हैदो आं माने।
उक्ष ओ खै-खै खै फुदखौ बाहायदो नोङो? तिन फुट मोनो सारि फुट मोनो आराय फुट मोनो बबे मोनसे प्लास्टिकखौ बाहायदों बेसे गुवार बाहायदो?
आंथ' दा थाम फुटखनो बाहायनाय जादों।
अ थाब बा लाइन मोनसेयाव फांनै गायजादों।
ओं थाइ फांनै फांनै गायदो आरो माने। माने बाराद्राय गुवारबाबो एसे खस्थ' जायोना नंगौ नंगौ नंगौ। नंगौ अ।
आंबो आं आइदियाखोनो बायदो एबार आंबो गायदि
अ अ-अ।
आना आं ब्रै फुट होदो एसे गुवार नांगो माबा दाालाय बुनो थाखाय एसे गुवार नांगो जायो नालाय आं ब्रै फुट होदो।
माने प्लास्टिकखौ ब्रै फुट होबाय ओमफ्राय फांनै फांनै गायबाय। ओमफ्राय गेजेरावबो हाबनानै नों खानो हाबायना, होमबाना सुबिदा जायोना बेनि थाखाय।
औ- औ -औ। माने बुस्थुआ बिखौबो फानदो, माने फालौआ दा बारा एसेबां दाम गैया जोंनाव। बे फारला थामजौ -थामजौ बाजियावनो फानगासिनो दं आं।
अ माइआव थामजौ बाजि?
फाल्ला बा केजियाव। बिनि उनाव माने खानायावबो खरसा जायोना गोबां।
औ औ।
से केजियाव थाइबा थाइबा होनांगौ जायो।
औ।
बेबायदि आरो हाबाया। आरो बेफोर आबादखौ मावबाय थानायाव बिराद लस जायोलै माने जाय आबादखौ मावो।
ओ।
ओ खनसे लागैनो जाखानायखौसो आं मावनो मोजां मोनो माने।
अ जेरै थास'फोरा टेनसन गैया आरोना। अ था- थास'फोरा टेनसन गैया। ना गायना दोन औ खुसेरा मोजां जायोन दे ओ दा से बोसोरनि उनाव दान जायोना खुसेरा देग्लाय गायदोबाथाय फैगोन बोसोराव गायजायो। ओरैनो नोङो खुसेरखो ओ मा मासाव गायोबा मोजांसिन सानो?
आंथ' खुसेरखौ गायनाय जायाखै दा। मोजाङै मिथि मिथिया आं माने।
अ खाथि -खाला गायाना रावबो नोंसोरनिथिं?
जोंनिथिं खुसेर जाया। मानोना जोंनियाव दैनि आंखाल जाना दं। माने खुसेर गायबा गोबां दैनि गोनांथि जायो माने।
औ - औ नंगौ - नंगौ।
नोंथाङाबो दैनि ओ बेब'स्था खालामना दोनदों नामा?
जोंना एसे ओ दंग'आ खाथि जायो नालाय, दंग'निफ्राय सोनो थाखाय सुबिदा दङ। बे ओ बारा जिंगा सिनांगौ गैया। माने गोसोब्लाथाय दैखो थिखांनो हायो आरो दंग'निफ्राय।
अ बिदिब्लाथ' नोंथांनिआ जोबोर मोजां।
औ।
जोंनियाव माने गोरान खिस्थिखौसो बांसिन मावनाय जायो माने।
जेरै- सबाइ, सिबिं
सबाय, सिबिं बिदिनो थास'आबो जाबाय बिदिनो हालदैबो- हालदैबो दङ आंनाव।
औ।
हालदैखौबो आङो से बिघा गायना दोननाय जादों।
अ मोजां दे। हालदैखौबो ओरैनो फानोना ओ
हालदैखौ आङो गुन्दै खालामना फानो। बेखौ फार्स्टआवनो गिबियावनो जावबाय जावनानै फोरानो। रुनानै फोरानो। फोराननायनि उनाव बेखौ बुयो। बस्थायाव सोनानै बुनाय जायो। बुनायनि उनाव माने बुनायनि उनाव बेखौ मेचिनाव सोयो माने। फोराननायनि उनाव। मिचिनाव सोनानै बेयो गुन्दै जाबाय। गुन्दै जानायखौ माने पेकिं बानायनानै फानहरनाय जायो आं।
ओं मोजाङानो आयदि हो।
ओ-ओ।
दे होमबा नोंथां ओ रायलायनोसो समा जि रिंगा जि मिनिटनि बारा जाबाय दोनथ'नोसै नामा।
दे।
औ दे।
था-थांगौ